हेलौ औ खोनादों
अ नोंथाङा फ्रि दंना?
औ फ्रियानो नोंथां।
औ नोंथाङा फ्रिबा आं नोंथांजों माखासे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना?
ओं सावरायजागोन दे नोंथां।
ओ नोंथाङा मा आयदाखौ माने गोरलैसिन होननानै सानो बिनि सायाव सावरायनोसै नामा ना मा बुङो?
औ जागोन दे दे।
मा आयदानि सायाव सावरायनो?
आयदाया हा।
मा आयदानि सायाव सावरायनो होनदों आं नोंथां?
दायो जोंनि बर'फोरनि जिकुनु माबा मोनसे आयदाखौ लाबानो जागोन दे नोंथांनि गोसोबायदि।
औ। बिदिबा जोङो बर'फोरा मा मा मुवाफोरखौ दोनथुमनानै जायो बा थिनानै दोननानै जायो बेफोरनि सायाव सावरायनोसै नामा बुङो नोंथां?
ओं ओं जागोन दे
बर'फ्राथ' थिनानै दोननानै जाग्रा मैगं मा होनबा नोंथां
खोनायाखै?
बेफोरनि मादावनो जोङो बेफोरनि मादावनो जोङो मुला गुन्द्रु बायदि बायदिखौबो थिनानै दोननानै जायो नङा होनबा? नारजि बिलाइ ए बा मुला आरो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंफोर दं बेफोरखौ जों थिनानै गोबाव समहालागै जायो जेरै जोङो गुला गुन्द्रु खालामनो थाखायब्ला जोङो सिगां मुलाखौ
नंगौ
बिनि उनाव जोङो बेखौ सान्दुङाव फोरानो फोरानखांनायनि उनाव बेखौ जायो आरो। जोङो बेखौ जेनेबा अनलाफोरजोंबो जानो फैनो मोनो। अनलाजोंबो जायो जोङो
आरो गोबां रोखोमनि आगु बायदि बायदिजोंबो जायो रोङो। बेनि अनगायैबो जोंहा नार्जि बिलाइ बेखौबो थिनानै दोननानै जायो नङा होनबा नारजि बे खौबो जों गोबाव समसि थिनानै दोननाय जायो बेनि थाखाय जोङो नारजिखौ सिगां मा खालामो जेब्ला फाथो गोखा बिलाइ बा खानाय सम खानानै खादाबा
हेल' नोंथांनिखौ मा होनो खोनागोन खोनाया जाबाय थादों हेल' हेल' नोंथां? हेल' खोनायासै आङो हेल' हेल'